खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों।
औ नोंथां।
हेल' नोंथां
औ नोंथां र' से मिनिट आंनो से मिनिट आंनि र' जोंनि आयदाया जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव माने समाजारि मा होनो बेखौ जेंना सुस्रांनायनि जेराव माने जाथाय जायोब्ल मा राहायै समाजारि जेंनाखौ सुस्राङो बेनि बाग
औ नोथां?
खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
हेल' नोंथा? नोंथांङा खोनागासिनोना बे समाव?
औ नोंथां आं खोनाबाय दं आंङो।
खोनानो हादोंना नोंथांङा बे समा?
औ नोंथां खोनादों।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
हेल' नोंथां आं खोनाबाय दं।
र' जाबाय आंङो एसे दान जायाखै ब्लुथुदानो खानेक जायाखै दाबो-' हेल' नोंथांङा खोना बायना बे समाव?
औ नोंथांङा आं खोनाबाय दंङ'।
हेल'?
हेल' नोंथां?
बक्सआव बांद्राय सावन जायोबा बा सावन रितारन जायाबा दिगदार जागोन। हेल'?
हेल' नोंथां? औ नोंथां। हेल'? हेल' नोंथां औ नोंथां आं खोनाबाय दं नोंथांङा बुंनो हागोन।
हेल'?
औ हेल' नोंथां।
मा जाखो खोनादिया नामा नोंथांङा खोनादोंना आंनि माबाखौ बइसखौ
औ नोंथां आं खोनाबाय दंङ।
माथो होनो बर'आवलाय बयसखौ मा होनो? औव हेल'?
हेल' नोंथां?
हेल' हेल'?
हेल' औ नोंथां आं खोनाबाय दंङ हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां?
दानबाय दा।